खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ
मा खालामदों?
अ ओरैनो दं आङो नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो दङ ओ आङो आबाद फोथारखौ नेगासिनो दा दा जिहेथु जोंहा आबाद मावनाय ओ बोथोर नालाय। आङो जोंहानि औ खोथियाखौ दसे नेबायदों आं माने ओंखाम जा खांनानै
अ बिदिब्ला नोंथाङा आंनियाव कल खालामदोंमोन बुंनो हागोन ना?
औ औ औ ओ जों होमबा दिनै मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै ओ जोङो जोङो जानाय लोंनाय आयदाखौ लानानै सावरायनोसै ओ नोंथाङा फोरमायनो हा हागोन नामा जानो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै नोंथाङानो फोरमायग्रोदो नामा।
लोंनाय होनोब्ला मा जानाय लोंनायनि सायाव फोरमायनो नोंथां।
ओ जोङो जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायोब्ला मोजां जागौमोन नोंथां।
जागोन दे नोंथां ओ। बर'फोरनि दोरोङारि आरि ओम जानाय लोंनाय होननानै बुङोब अब्ला जों ओ गिबियावनो बुङो नो हायो। ओ अनला बै फोरबायदि अनला बा थास बिस समं थास' बिसंजों नाफाम उम बा सबायजों दाउ बा सब साम' बा मानसि खेराादाफिनिजों आलु जों बैफोरखौनो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो। ओम बेनि गेजेराव आं नोंथां आ बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ संनाय संनाय खावनाय आयदानि सायाव मोनसे बर'नि दोरोङारि ओंख्रि ओ बेखौ लानानै सावरायनोसै । ब नोंथांनिसिम फोरमायहरनोसै। ओं
औ औ औ
गिबियावनो जों अनला अनला ओंख्रिखौ ओ बर' आइजोफ्रा ओ सिगां माबायदि सङोमोन आरो आथिखालाव माबायदि सङो? बेनि बागै नोंथांनो ओ फोरमायनि नाजानि।
औ औ औ
गिबियावनो बर' आइजोफोरा ओ‌ अनला ओंख्रि संनो थाखाय न'नि आलुवा माइरं खौ ओ सोमनानै लाग्रोयो से घन्टासो बा ओ‌ नै घन्टासो जाहाथे बे माइरंआ सौनाय स समाव अन गुन्दैया थाब जायो बे लेखायै ओ माइरंखौ से घन्टा बा नै घन्टा सोमनाय जायो आरो जाहाथे माइरंआव थानाय मैलाया रुइनानै ओ रुइलाङो ओ बेबायदिनो जेब्ला ओ माइरंखौ देनो थाखाय बोखाङो अब्ला उम जोंनि ओनसोलाव माइरंखौ उवाल बा दिंखि बा थबसि बैफोर बायदि आइजें-आइलाफ्राव ओ अनला गुन्दैखौ देनाय नुनो मोनो। नाथाय आथि खालाव अनला गुन्दैखौ ओ बाजारनिफ्राय मोननाय मेसिन जायखौ जों ग्राइन्दार मेसिन होननानै बुंनाय जायो, बे ग्राइन्दार मेसिनावबो अनलाखौ ग्राइन्ड खालामनानै ओ गुन्दै खालामनायखौ नुनो मोनो। ओ गोदोनि गोदोनि आबैमोननि बुंनाय मथेब्ला उम अन गुन्दैखौ जेसेबांनो ओ मिहि-मिहि देनो हायो अब्ला अनला ओंख्रि ओंख्रिया गोथावसिन जायो ओ होननानै बुंसोयो बा
औ औ औ
बे अनला मैगंखौ ओ जोंनि ओनसोलाव मेवाजों संनाय नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन हाग्रानि मैगं जेरै गाम्बारि गाम्बारि बिबार बासिखि बिबार, सेफालि बिबार, फारौखान्दाय बिबार आरो ओ मोदोमफुल बिबार बा बिलाइ गोरलै मोन मुदुमफुल आरो बेजों लोगोसे थाइबें ओ बिलाइ गोरलै जायखौ जों खाथो खाथो मोनना मोनो अनला जानाय समाव बिनि थाखायनो बेखौबो ओ अनला संनाय जायो आरो बेजों लोगोसे ओ नार्जि गोरान बे नार्जि गोरानखौबो अनला ओंख्रियाव ओ सिफ्रुनानै बा फिसा-फिसा सिफ्लेनानै हरनानै नार्जि ओंख्रि संनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों बेजों लोगोसे ओ दाउ बेदर अमा गोरान
औ औ
बायदिसिना ओ मिलायनाय ओंख्रिफोरखौ अनला बेखौ अह संनानै जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां । ओ गिबियावनो बेबायदिनो देनानै लानाय अनला खौ अन गुन्दैखौ ओह मेवाजों सङाब्ला सिगांग्रो जों मेवाखौ ओह थाव गुबबोजों एवनानै लाग्रोयो आरो बेनि उनावहाय मेवाइनि दैयहाय रानोब्ला बेवहाय अनला थांनो थाखाय बेसेबां दैनि गोनांथि बे दैखौ होनाय जायो नांगौ बिबांनि आरो जेब्ला दै गोदौखाङो अब्ला बे समाव आं देनानै ला अन गुन्दैखौ ओ सोरबा सोरबाया अन गुन्दैखौ उम गोरानैनो होनानै अनला ओंख्रिखौ उरनाय नुनो मोनो आरो गुबुन फारसेथिं सोरबा सोरबा बे अन गुन्दैखौ अन गुन्दैखौ ओह दैयाव दैयाव गलायनानै अनला दैयाव गलायनानै गोदौबाय थानाय मेवाइ ओंख्रिफ्राव ओह होसंनायखौ नुनो मोनो जाहाथे ओह मोनसे फोथायनाय दं बा साननाय दं खि
औ औ
अन गुन्दैखौ दैजों मन दैजों गलायनानै हरोब्ला बे फिथर जाया होननानै आरो आरो अन गुनदैखौ गोरा गौदौबाय थानाय अन्ला ओंख्रि सं ओ गोदौबाय थानाय अन्ला मेवाइ ओंख्रियाव होसनोब्ला बियो गथा हायो आरो बियो मोजाङै उम गोथाव जाया होननानै फोथायो बेनि अनगायैबो बेबायदिनो दसे गोदौहोनानै अनला ओंख्रियाव ओ खारदै एसे होनाय जायो जायखौ जों थालिर बिफां बा थालिर फस्लानिफ्राय बानायनानै जायो आरो बे बेजों लोगोसे खारदैखौ जोंनि ओनसोलाव सिबिंनि धारा बा सबायनि धारा जायखौ जों मारा होना होखांनानै ओ जायो बेखौ सावनानै ओ जेब्ला हांगार जायो अ
औ औ
दैजों लगायनानै बेखौ फिथरबा लादुरा महर होयो बेनि उनावहाय बे खौ सान्दुंङाव फोराननानै दोननाय जायो आरो जेब्लानो नांगौ जानाय ओमफ्राय बर'नि ओ अनला सबाय बैफोरबायदि ओंख्रियाव ओ बे खारदैखौ होनाय जायो आ बेबायदिनो खारदै होखांनानै आथिखालाव ओ ओंख्रिखौ गोथावनिफ्राय बा साबसिननिफ्राय हामसिन बा ओ गोथाव जाहोनो थाखाय बाजारनिफ्राय मोननाय मस्ला मस्लि। बा मस्ला मस्लिफोरखौ देख्रुबनानै होनायखौ नुनो मोनो आरो बे जों लोगोसे ओ मगानि दुदिया बा गंगार दुन्दिया बैफोरखौबो जोबथायाव होनाय नुनो मोनो। उम अनला ओंख्रिखौ ओ खोननो मोनदों माइ माब्ला मायरंजों संजाया होननानै आरो अन ला ओंख्रि सङोब्ला जों अन गुन्दै बा अन गुन्दै होखा खांनाय लोगो लोगोनो बे अनला ओंख्रिखौ एरबाय थानांगौ होननानै खोनानो मोन्दों नङाब्ला बियो गोदोनानै ओंखाम महर लायो। ओंख्रि ओ अनला ओंख्रिनि महर ए ओ खोनानो मोनदों बा खोनानो मोनदों नोंथाङा आ।
औ औ नंगौ नंगौ ओ नोंथाङाथ' गोबां जोंनि दोरोङारि ओंख्रि स
बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ अनला ओंख्रिखौ मा मा मैगंजों संनानै जायो नोंथाङा सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिहरनो हागोन नामा?
औ औ हायो ओ जोंनि गेजेरावथ' जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला अनलाखौ जोंफोरनिया ओ बिदिनो जोंफोरो आलुजों संनाय जायो ओ जोङो जेब्लानोखि जोङो ओ अनलानि खोथा फैयो अब्ला जोंनिया गिबियावनो फैग्रोयो जोंहा दाउ दाउ बेदरजों जोंहा ओ अनला खारैखौ जानाय जायो बेनिफ्राय बेफोरबायदिनो जोङो औवा मेवाइफोरजोंबो ओ जोंनि ओ ओनसोलाव अनला खारैखौ जानाय जायो अनला खारैखौ जों बेफोरबायदिनो दानि संनायनि सोमोन्दै खोन्थालांखाबायानो जोङो ओ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो अनलाखौ संनानै जानाय जायो। दिनै जोङो ओ जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सोमोन्दै गोबां सावरायबाय नङा होमबा। ओ जोंनि दाब बे ओ दोरोङारि जानाय लोंनायफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां सोलिबोबाय गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोङो गोबां ओ हाग्रानि ओ हाग्रा बंग्रानिफ्राय ओ बुथुमनानै जोङो मैगंफोरखौ मैगं आयलाफोरखौ जोङो बुथु फोनानै जाबोबाय जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला जों गोथां गोथां मैगं थाइगं जेरैबायदि जोङो ओ लाइ लाफा बेफोरखौ जों स्पेसियेलि जोङो गोबां जाबोदों जोङो मैद्रु जाबोदों जोङो गोबां रोखोमनि जोङो मानि मुनिफोरखौ जोङो जाबोदों बेफोरबायदिनो । फिथाइ सामथायाइफोरनि बाथ्रा बुङो जोङो मैदुफुल आरिफोरखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो बुथुमनानै जोङो आरो थाइगिर बायदिसिनाफोरखौ जोङो गोरलैयैनो जोङो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै जोङो मोनो जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि महरै जोङो जाबोबोगासिनो दङ ।आरो गोदो गोदाय समावथ' जोंहा बांसिनानो जोंहा जानाय लोंनायनि ओ बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंहा थावफोरखौ जोंङ बांसिन बाहायनाय जायामोन जोंहा स्पेसियेलि जोंहा खारै थाखायो। खारैखौ होनना बुङोब्ला जोंनियाथ' जोंनि औ जोंनि ओनसोलावबो खारैखौ जोङो ओ थालिर थालिर बिफांजोंनो जों बानायनाय जायो आरो थालिर बिफांनि मादाखौ जोङो ओ दाननानै जोङो बेफोरबायदिनो सान्दुंआव फोरानना दोननानै बेखौ अर सुनानै बेनि हांगारखौ जोङो जेब्ला जोङो दै लुनानै जोङो बेवहाय खारै दिहुनाय जायो। बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव गोबां खारै जों ओ जाबोबाबोगासिनो दङ जों जुदि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनना बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे खायला फिथाइनि बाथ्राखौ जोङो मख'नाया जोबोद गोनां मानो होनना बुङोब्ला जोङो खायला फिथाइखौ जोङो ओ खारै खारैयाव सोमनानै जोङो बेनिफ्राय ना गोरानखौ जोङो ओ फ्रोम फ्रोम ओ अराव सावफ्रामनानै जोङो बेयाव गारनानै जोङो बेखौ ओरैबादि जायो माने ओंखामजों माने जोबोर गोथाव मोनो बेयावहाय फालौखौ जोङो थायनै थायथामसो गारना होयो। बेफोर बायदिनो जोंनि दोरोङारि जानाय लोनायफोर फोरा सोलिबोगासिनो दङ ।लोगोसेनो जानाय लोंनायनि खेथ्रआव ओ गोदो गोदायथ' जोंहा बेफोरबायदिनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ मैगं थाइगं आरो लोगोसेनो जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जोङो नाफोरखौ जोङो गोदो गोदायनि स समावथ जों गोबां रोखोमनि जोंहा मिथिंगानिफ्रायनो जोङो ओ मोननाय जोंहा गोबां बिफां लाइफां औवा बायदि फोरनिफ्रायनो जोङो नाफोरखौ हमनो थाखाय जोङो गोबां रोखोमनि जोङो सेन जेखाइ बेफोरबायदि बानायनायखौ जों नुनो मोनो खखा बायदिसिना जोङो बेफोरबायदिनो जोङो ओ दंग' दंलाफोरखौ सारनानै जोङो ओ बेफोरबायदिनो जोङो नाखौ जोङो गिबियावनो जोङो ओ हमनानै लाग्रोयो मैहुर खालामनो थाङो जोङो बेफोरबायदिनो जों नाखौ गोबां रोखोमनि जों नाखौ गोदो गोदायनिफ्राय दोरोङारि महरै जों जाबोनायखौ नुनो मोनो। जोङो नाखो जोङो ओंख्रियाव जोङो डायरेक्ट जोङो जेबो साया लफासिनो जोङो जेबो साफाखौनो खालामो दायरेक गोथां गोथाङैनो गारना होनानै ओंख्रियाव बेफोरबायदिनो जों गोदो गोदाय जायोमोन। ओ लोगोसेनो बेफोरबायदिनो जोङो साम'फोरखौबो नुनो मोनो जोङो गांजेमा गोबां रोखोमनि जोङो जाबोबोगासिनो दङ जानाय लोंनायनि खोथाया जोंहा जोबनोनो थाङा दा दिनै बुंनो थाङोब्ला जोङो गोदो गोदायथ' जोङो बेफोरबायदि जाबोबाय नाथाय दिनैनि समावथ' जोङो बेफोर जानाय लोंनायखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोनो।
नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो जोंनि आ बर'नि दोरोङारि जानाय आयदानि सायाव सावरायनो हाबा बेखौ आ थ'नोसै नामा?